हेल' नोंथां
अ हेलो नोंथां
अ खोनादोंना नोंथाङा?
अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा फ्रि दङ नामा?
अ दङो नोंथां
आङो नोंथांजों ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
अ हागोन दे नोंथां
औ दा आङो ओ उम दा जोंनि बर' बर' हारियाव मोनसे सोलिनाय जौ बानायनाय जौ बानायनाय बायदिखौ आङो नोंथांजों नागोरदोंमोन
अ सावराय जागोन दे नोंथां
जौ बानायनाय होननानै बुङोब्लाथ' दा जोंहा जौ मोनसे जानो थाखाय जौ बानायनो सिगाङावनो ओम एमाउनि गोनांथि जायो दा एमावनि गोनांथि जायोब्ला जोंहा दा एमावखौ एमाव बानायनो जोंहा ओ खान्थाल बिलाइ दंफां राखेब बिलाइ आरो मोखोना बिलाइ बायदिसिना बिलाइफोरखौ बुथुमनानै लायो आरो औ ओरै माइरं माइरंनि गोनांथि जायो माइरंखौ जोंहा सुनानै सोमनानै लायो आरो एमाव देनो थाखाय दा एमावखौ जों हा बिदि माइरंखौ सोमनानै सुखांनायनि उनाव ओं उवालाव देग्लियो ओ बे खान्थाल बिलाइ आरो दंफां राखेब बिलाइ आरो मोखोना बिलाइ बायदिफोरजों ओ बेफोरखौ देग्लिनायखौ नुनो मोनो बेफोरखौ होनाया मोनसे निसा फैनायनि थाखाय बा मोनसे मोजां रस फैनो थाखाय होनायखौ नुनो मोनो आरो
औ
दा ओ बिदि होम एमावखौ बानायनो थाखाय दा एमावा ओ बिदि अन गुन्दै देग्लिखांनानै जोंहा बेयाव दै फिस्रिनानै बा दै फिनानै बेयो जि देग्लिनाय गुन्दै बेखौ ओ गथा गथा लादु खालामनानै ओ जोंहा सान्दांगा बा दालाफोराव दोननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो दा जोंहा बे जि
गथा गथा ओ बानायनानै लाददु बानायनानै दोननाय बेखौ जोंहा ओ ओ सान्दुुंआव फोराननानै बे गोरलैनिफ्राय गोरा खालामनांगौ आरो दा सान्दुङाव फोरानना बियो रानो थाखाय ओ सानब्रै बा सानबा बा सानदुङा मोजाङै दुङाब्ला सप्तासेनिबो गोनांथि जायो आरो बिखौ थाब रानहोनो थाखाय जिफोरजों मोजां जि जिफोरजों खोबनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो दा
बिदि एमावखौ जोंहा ओ उम मा जौ जेराव जौ सङोना बे जौ संनायाव ओ होनाय जायो दा जौखौ जोंहा उम जौ संनो थाखायबो जोंनो माइरं सिगाङावनो माइरंनि गोनांथि जायो दा माइरंखौबो जोंहा माइरं संनोब्लाबो बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि माइरं लानो हायो दा बिदिनो जोंहा बांसिन खौनो ओ दा जोङो न'आव जाग्रा बा लकेल बा बिदि उम माथा माइरंखौनो बांसिन लानाय नुनो मोनो आरो जोंहा बे माइरंखौ ओ सिगाङावनो ओं खाम संनानै लायो ओंखाम संना लानानै जेब्ला मोनो बेखौ गुसु जाहोनानै ओ बिदि कारपेटफोराव माइरं ओ बे जि सं जौ संनो थाखाय ओंखाम संनायखौ एरनना लानानै बे एमावा जेब्ला रायो अब्ला बे एमावखौ फोनलानानै होयो फोनलानानै होनायखौ नुनो मोनो आरो दा एमावखौ एमावखौ होयोब्ला माबा मेनस बे रस बा बेनि मोनसे निसा मोनो होननानै ओ मोनसे गोरा जानायनि बा बिदिनो ओ माबा मोनसे साद फैनायनि थाखाय बे एमावखौ होयो हो होननानै मिथिनो मोननाय ओम जायो दा जोंहा बे एमावखौ इ गावबागाव गावबागाव जौ संनायनि स सायाव नायनानै होनायखौ नुनो मोनो गावनि संनायनि सायाव ओ बेसेबां संदों बे जखानि सायाव होनायखौ नुनो मोनो आरो एमावखौ औ दा बे एमाव खौ होखांनायनि उनाव जोंहा ओ बे संनाय जौखौहाय प्लास्टिकआव बोननानै दोनो प्लास्टिकआव बोनना ओ प्लास्टिकआव बोनना दोननानै बेखौ साननानैस सानथामनि थाखाय बोनना दोनो जेब्ला हारसिंनो रोसि जाबोयोना रोसि जाबोब्लाथाय बेखौ थौ फोराव सोनानै दुइ दै होनानै दोनो आरो दा आं दै दै होनान नै दोनोब्ला बेखौ खायसे फोरा आ बिदिनो जौ गिसि होननानै बुङोना जौ गिसिबा गोथां बिदि जायोब्ला बेखौ बिदिनो बो खायसे फ्रा लोङो बा ओ खायसेफोरा बिदि सेरेबफोरबो मावनाय जायो दा जोंहा जौफोरखौ मावनायाबो जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे जोंनि हारियाव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेफोरबायदि जोंनि न'आव बानायनाय जौफोरा मानो होनना बुंबा दा जोंहा जोंनि न'आवहाय माबा जोंनि गामि ओनसोलाव बायदिसिनाफ्राव जुदि माबा मोनसे फोरबो जानो थाङोब्ला जोंहा दा जौनि गोनांथि जायो रायजो राजा खौ सामलायनो थाखाय बिदिनो बायदिसिना फोरबो होन कास होन हाबा होन बायदिसिनाफोराव रायजो राजाफोरखौ सामलायनो थाखाय बिदि ओम जौफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो दा सेरेब उम सेरेब बायदिफोर खौ मावनो थाख खायबोथ' आरो ओ माखासे आगजुनि गोनांथि जायो बिदिनो ओ सेरेबफोरखौ मावनो बा सिगाङावनो बिदि ओ जौ संनाय बिदि अफ्रि बायदिफोरखौ दै थौसेमानि दै होना लानानै दा फायला बायदिफोरखौ जगार लानानै जोंहा सेरेबफोरखौ दिहुननानै बिदिखौ बो जों ओ बानायनानै बा अराव सावनानै दिहुननाय जायो फायलाफोरजों मावनानै बे सेरेपखौ दिहुननाय जायो आरो दा बिदिनो जौखौ संनानै ओ दिहुनन्नायखौ नुनो मोनो दा नोंथांमोननिखैयै जाय बा नोंथाङा बिदि सेरेब बा जौ संनायखौ ओ नुनो मोनो ना मोना नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो दा नोंथाङा जौ संनाया बा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बियो जोंनि थाखाय मोजां खालामो ना गाज्रि खालामो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
अ नोंथां बे जौ संनायाव अ नोंथाङाथ' जौखौ माबोरै सङो एमावखौ माबोरै बानायो बेफोरनि बागै मोजाङैनो बुंफोरना होलांबाय्
अ नोंथां
बुंनो ओ सानोदि जौखौ जों बानायो नंगौ आगोलनिफ्रायनो ओ बे जौ बानायनाय हुदाया आगोलनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादो बेफोरबायदि बानायनानै ओ जौखौ जोंनो नांगौबो ओ नाथाय जोंना ओ जौआ फारसेथिं जोंनि गाज्रिबो खालामो आरो बाहायनायाव मोजां ओ मोजां बाहायोब्ला मोजांबो मानि थाखाय गाज्रि खालामो होनब्ला मानि थाखाय मोजां खालामो होनब्ला मोजाङानो जाहैबाय ओ जायफोर सुबुंनि न'खराव जेबो ओ जेबो साख्रि बाख्रिनि जेबो राहा गैया जेबो खामानिनि जेबो राहा गैया बेफोरबायदि न'खराव गावनि समखौ बेसेन गोसा समखौ ओरैनो हगार हरा लासिनो औ बेखौ जौ बा सेरेब बानायनानै ओ उ फानो आरो ओ रां रुफानि आंखाल जों फोरा बिथांमोना बेफोरखौ फाननानै थाइसे थाइनै खामायो ओ बेफोरजोंनो खायसे खायसे खायसे खायनैनि न'खरा ओ गसंखांनो हादों आरो ना आंनि नुनाय बायदिब्ला आंनि ओनसोलनि खाथि खालायाव बेफोर बायदि आं नुदों आरो ओ मोजांबो बे बेफोरबायदि ओ हाबाया औ गुबुन फारसेथिं नायनो थांब्ला ओ बे जौआ ओ गाज्रिबो खालामो मानो होनब्ला बे जौआव निसा होननाय मोनसे बुस्थु दङो ओ जायखौ ओ खायसे सुबुङा लोङोब्ला ओ माने गावनि माने जेबो हुस गैया बेफोरबायदि खालामनानै ओ लोंनानै फेनानै माने ओ न'खरखौ गुदुंबो खालामो खायसे खायसे अ मानसिफोरा अ बेफोरबायदिनो गाज्रि बो खालामो जौआ बाद नाथाय मोजांबो खालामो बेफोरबायदि फाननानै रां मोनो मोजांबो हामाबो जौवा बेफोरबायदिनो आरो जे आं जौनि सायाव बेखिनिखौनो मिथिगौ आरो बारा एसे मिथिया नोंथां
औ
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि जौ ओ बा सेरेब बेफोरबायदि ओ सावनानै फाननाया नोंसोरनि ओनसोलाव बा खाथि खालायाव दङ नामा दासि सिमबो
अ नोंथां दा जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामियाव जौ फाननायखौ उम एसेबांबो नुनो थांला ओ गासैबो बाराबो सि सिगाङाव जेरै मावोमोन बेफोरबायदिखौ जौखौ जेरै सिगाङाव दिहुननाय जायोमोन मावनाय जायोमोन फाननो थाखाय बेफोरबायदिखौ बारा नुला खम नुसै बा जि मावो खायसेफोरा मावो दासिमबो गाव गावनि गावनि जिउ खुंनाय राहानि थाखाय ओ गावनि मोनसे रा हा थांना थानायनि राहा बा गावनि सुबिदानि थाखाय थायसे थाइनै रां आरजिनो थाखाय खायसेखौ मावनाय नुयो आरो खायसेफोरा ओं कम मावनोबो एंगारबाय आरो बारा जेरै सिगाङाव मावनाय नुयोमोन बेफोरबायदि बारा नुला बहुद खम जाबाय आगोलनि बायदि मावनायखौ नुनो मोनला आरो
औ औ नोंथां
दे बिदिब्ला दिनै बे आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां।
औ दे नोंथां
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय